हेल'
अ हेलौ खोनादों? हेलौ
खोनादों
औ खोनादों खोनागासिनो नोंथां।
औ गोजोन मोनाबिलियावनो सफैदों गोजोन मोनाबिलि समनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलाय ओ जासिहरबाय।
औ नंगौ नोंथां बिदिबा जों मोनसे आयदानि एबा मोनसे टपिकनि सायाव जों सावरायदोंनि नोंथाङा सम दङ ना?
औ औ जागोन दा सम दं।
ओम ओम नोंगौ जोङो जों माबोरै जों माबोरै गोरलैयै रां खामायनो हायो आरो जोंनि बर' समाजनि रांखान्थि आयदानि एबा संसार जानायनि बागै नोंथांखौ एसे गुवारै एसे बुंग्रोनो थाखाय नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय।
औ रां खामायनाय होनबा दा' जेनेबा बेबायदिनो जोङो गोबां रोखोमनि रां खामायनो हायो जेनेबा साख्रिजोंल' रां खामायनाया जोङो जेनेबा बिदिनो आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो जोङो रां खामायनो हायो जेरै माइ दैज्लांनि समाव माइ आबाद मावनानै खामायनो हायो आरो जों मेसें समावहाय बेबायदिनो गोरान आबाद आरो जेनेबा खाख्रलखा खांख्रिमला बायदि बेफोरबायदि बान्दा कबि फुलकबि बानलुनि बायदि आबाद मावनानै जों रांखौ गोरलै खामायनो हायो आरो।
नंगौ नोंथां।
औ
द नोंगौ।
औ बेबायदिनो आरो जों बर' समाजाव होननानै बुंब्लाथाय जों आरो बेबायदिनो गामियाव जों बर' सुबुं समाजा जोंनिया गामियावनो जायो ओमफ्राय बेवहाय जों माने मोनफा मोनफादि गामियाव जेनेबा गावबा गाव समाज थायो बे समाजाव गावबा गावहाय नेमखान्थि दानानै लायो आरो बेनि गेजेरजों माने बर' समाजा जोंना सोलिलाङो आरो।
नंगौ
खोनादों ना नोंथां?
नोंगौ नोंथां खोनादों।
औ रां खामायनायाथ' आरो जेबायदि साख्रिजोंल' रां खामायनाया बेबायदिनो गोबां रोखोमनि रां खामायनाय बेबायदिनो दा अमा फार्म खालामनानैबो आरो बेबायदिनो बोरमा फार्म बायदि मोसौ फिसिनानैबो जेनेबा जों बेबायदिनो गोरलै रांखौ खामायनो हायो आरो बेबायदिनो बेफार फालांगि बेयावबो जोङो रांखौ खामायनाय बेफार फालांगि माथ गोबां रोखोमनि दं माइनिबो खालामनो हायो गयनिबो खालामनो हायो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि माने बेफार फालांगि खालामनायनि गेजेरजों जों रांखौ खामायनो हायो आरो
नोंगौ नोंथां।
औ । दा नोंथाङाबो हनैसो बुंदोलाय
नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय बिदिनो नोंथां बुंनाय बाथ्राया गाससिबो सैथो नोंगौ जोंनि जों माबोरै गोरलै रां खामायनो हायो होननानै बुंङोबा नोंगौ जोंनि बर' समाज हिसाबै जों गोदोनिफ्रायनो जोङो दाउ, अमा फिसिनानै जोङो माखासे रां खामायनानै बा न'खर संसार सो होननायखौ जों नुनो मोनबाय थादों । थिग बेनो जोङो दिनै माइ आबाद मावनानैबो जों गोबां जोङो माखासे गोरां खेथि मावनानैायोबा जोंफ्रा दैज्लांफोर ज आबादफोर जेरै जोङो बानलु आबाद होननानै बुंनांगोन जेरै जोङो दैजाङाव मोननाय जितुनेखि मैगं थाइगं जेरै भिन्दि सबाय बिमा बेफोर आबादफोरखौ जों मावनानै माखासे आबादखौ मावनानै बै आबादखौ जोङो बिनि आबादनि जिथुनाखि फिथाइ बे फिथाइखौ फाननानै जों माखासे रां मोनो बै रांफोरखौ जोङो माखासे न'खर संसार बाहायनायाव जोङो बा बाहायनाय जायो जेरै जोंनि बर' समाजफ्रा बेफोरबायायदिनो सोलिबोगासिनो दङ' खिन्थु जों माबोरै गोरलै रां खामायनो हायो होननानै बुंङोबा जेरै जोङो जोंनि बर' समाज हिसाबै गोदोनिफ्रायनो जोंहा दाउ, अमा फिसियो जेरै दाउ, अमा फिसियो जेरै जोंहा गोदो मानै मासे गामल' जों बर' समाज हिसाबै बर' समाज हिसाबै जोङो अमाखौ फिसियो थिग बिदिनो गो जों मासे फिसियोमोन नाथाय दिनै दिनाव जों मा माखासे फार्म खुलिनानै बे एसे एबा जों खेथि हिसाबै जेनेबा जिथा नैजिथा थामजिथा बेफोरबायदि फिसिनानै जों खेथि हिसाबै फिसिनानै माखासे लाख लाख रां खामायनायखौ जों नुनो मोनदों । थिग बेफोरबायदिनो जोङो गोदोनिफ्रायनो जों दाउ फिसियो नाथाय बैफोर दाउखौ दिनै जोंनि लाइमोनफोरा एबा जों सुबुंफोरा जेरै आबाद हिसाबै दिनै बाजौ द'जौ स्निजौ दाइनजौ सेेरोजा बेफोरबायदि फिसिनानै लाख लाख रां खामानिखौबो जों नुनो मोनबाय थादों । थिग बेफोरबायदिनो जों दिनै बोरमा होननानै बुंनांगोन जोंनि गेजेराव जोंनि बोरमा आबाद जोंनि आइ आफामोना आबै आबौमोना बोरमाखौ जों मासे मानै माथाम बेफोरबायदि फिसिनाय नुयोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो फाराम हिसाबै गोबां द'जि थामजि स्निजि जौसे थाम बेफोरबायदि फिसिनानै माखासे रां खामायनायखौबो जोङो नुबाय थानाय मोनदों बेफोरबायदिनो गोरलैयै रां खामायनो खामायो होननानै बुङोब्ला जेरै जोंनि गेजेराव जों अनलाइन म माखासे एप होदोंबो जों माखासे गोरलै रां खामायनो हायो जेरै बेफार फालांगिजोंबो जों माखासे रां खामायनो हायो जेरै रां खामायनो हायो माखासे साख्रि मावनानै मावनानै मावनायनि गेजेरजोंबो माखासे साख्रियाव लाग्रा माखासे रां खामायो । थिग बेबायदिनो जोंनि गामियारि सुबुंफोरा माखासे आबाद मावनानैबाबो रां खामायो जेरै जोंनि आइ आफा बिदा फंबायफोरा बा जोंनि बिमा बिफाफोरा जोंनि बिनाफोरा गोदोनिफ्रायनो सेरेब जौ जौ जौ फाननानैबो दिनै जोङो न'खर संसार जानायखौ नुनो मोनबाय थादों थिग बेबायनो जोंनिथिं जोंनिथिं माखासे जोङो मोसौ आबाद मावनानैबो माखासे सुबुंफोरखौ एबा माखासे सुबुंफोरखौ गोबां जोङो लाख लाख रां खामायनायखौ नुनो मोनबाय थादों थिग बेखायनो जोङो मोसौ आबाद होननानै बुंङोबाथाय जोंनिथिं मोसौ आबाद होननानै बुंङोबाथाय जोंनिथिं जोबोद गोख्रै जोङो मोसौ आबादखौ मावनानै एबा जों मोसौ फाराम खुलिनानै माखासे रां खामायनायखौ नुनोमोनबाय थादों थिग बिदिनो जोङो रां खामायनो हायो होनोबाथाय म माखासे जोंनि बर' समाजनि हिसाबै माखासे जों गोदोनिफ्रायनो जोंनि बारि बागानफ्राव माखासे फिथाइ सामथाइ थानाय बेफोरनो थाइजौ खान्थाल गय बेफोरखौबो जोङो फाननानै जोङो माखासे रां खामायनाय फांसे फांनैल' गायोमोन नाथाय जों बिनि दिनाव बागान हिसाबै द' बिगा स्नि बिगा गायनानै जों माखासे बोसोर बोसोरै माखासे लाख लाख रां रायनाय लानानै लानायखौबो जों बे समोमाव नुनो मोनबाय थादों एबा रां खाबाय थिग बेफोरबायदिनो जोंनियाव माखासे बेफोरबायदिनो बिबारफोरनि माखासे नार्सारि खुलिनानै बिबारफोरनि माखासे नार्सारि खुलिनानै गयनि माखासे नार्सारि खुलिनानै माखासे रां खामायनायखौ जों नबाय थादों थिग बेबायदिनो जोंथिं माइ आबाद होननानै बुङबाथाय माइ आबादखौ जोंनिथिं गोबां मानसिफ्रानो माइ आबादखौ मावो बे माइ आबादखौ मावनानै गोबां मानसिफ्रा जाफुंसारदों एबा जाफुंसारनायजों लोगोसे गोबां रां खामानिखौ जों नुबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो जोंथिं आबाद होननानै बुङोबा जेरै आलु आबाद बेसर आबाद बानलु आबाद एबा आलु आबादखौ जों दिन गोबां बिगा बिगा जेरै जि बिगा नैजि बिगा गाहाम आलु गायनानै जेरै बेसर आबादखौ जेरै थामजि बिघा बाजि बिघा गाहाम आबाद मावनानै जेरै मटर आबादखौ जोंथिं थामजि बिघा ब्रैजि बिघा गाहाम आबाद मावनानै एबा मटर आबाद आलु आबादफोराव गोबां गाहां खामानिनायखौबो जों नुनो मोन थ नोङो थिग बेबायदिनो जोंनि बर' समाजा गो दि ओंखायनो हांसो दाव फाननानै बेफोरबायदि सोलिबोगासिनो दङ आरो इयुनावबो सोलिबाय थागोन जेरै रां खामायनायनि बेलायाव एबा बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव एबा जोंनि सोलिबाय थानाय जेरै जोंङो साख्रि मावनाय जल' नङा जों माखासे बिजनेसजोंबो जों मासे जङो रां खनो हायो जेरै गोरलै खामायनो रां खामायनो हायो होमबाथाय जेरै अनलाइन एपफोरजों माखासे बिजनेस नों माखासे मुवाखौ जों जेनेबा जोङो ख एसे खमाव बायनानै एसे खम एसे बारायाव लोगो लोगो फानहनाय बेनो जों गोरलै रां खामनाय हमना ला नोङो एगजामपोल हिसाबै जोङो माइ खन्टेलसोखौ जोङो हमना ला जोङो बाथौ रङा बायबाय बायखांनायनि उनाव बे माइ कुइन्टेलसोखौ जों बे गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो से रोजा राङाव फानबाय होमबा नङा लोगो लोगो लोगो बाजौ राङा ना फ्रफिथ थाबाय बेफोरबायदि नो जोङो गोरलैयै रां खामायनो हायो । एबा जोङो माखासे जोङो जोङो बेफोरबायदिनो जोङो गोरलैयै खामानि जेरो हमना ला नोङो गय खनसे खौ नोङो हमना ला नोङो द'जि राङाव बायबाय द'जि राङाव बायनानै नोङो लोगो लोगोनो नोङो गुबुन दाबसे जायगायाव नोङो जौसे राङाव फानहैबाय। थिग बेफोरबायदिनो जोङो मा खासे बेफोरबायदिनो जोङो माखासे गोरलै रां खामायनो हानाय होनबा बेफोरबायदि सुबिदाजोंनो जों खामायनो हायो। आरो जोंनि बर' समाज रां खामायनाय होनबाथाय बेफोरबायदिनो आरो माखासे जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो माखासे जों गोजान गोजानाव थांनानै जेनेबा जोंनिनो आन्ध्रा प्रदेश बिदिनो केरेला गुजरात बायदि बायदियाव थांनानै माखासे रां खामायनायखौबो जों बे समाव नुगासिनो दं नोंथां
औ थारैनो
बेनि बेलायावनो रां खामायनायनि बेलायावनो नोंथांखौ आरो फंनैसो बिबुंथि लाखिबावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
औ जागोन नोंथां। दा जिखिनि खोथाबो बुंलांबाय गासिबोथ' बुंलांखाजोब्बायानो गासिबो आरो सैथोआनो जेनेबा रां खामायनायाबो ओमफ्राय मोजां लामा सायख'ना लानो हाबाथाय गोरा नों गोरा नङा खामानिया गोरलैयानो नाथाय न'आवनो न'आवनो जिरायबाय थानानै बा आं जेबो खामानि मावनो हाया रां खामायनो हाया होननानै बुं आखाइ आथिं हेबनानै थायोब्लाथ' राङा ओरैनो फैया। जेब्ला गावनि आख खाय आथिंखौ खामानियाव बाहायनानै बाहायो अब्लाथाय रां फैनाया गोरलैयानो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बेफार फालांगि बायदि खालामनायनि गेजेरजोंबो गोबां रां खामायनो हायो बेबायदिनो न'आव थानायनि गेजेरजोंबो बेबायदिनो आजिखा दानि जुगावथ' अनलाइनबो खामानि गोबां सोलिबाय अनलाइननि गेजेरजों अनलाइन ट्रेडिं बायदिसिना गेम गेलेनायनि गेजेरजोंबो रांखौ खामायनो हायो आरो दा जेरैहाय बेबायदिनो आरो दानि जुगाथ' आरो मबाइल इन्टारनेटनि जुग बेवहाय फेसबुकफोराव रिल्स भिडिअ बानायनायनि गेजेरजोंबो रांखौ खामायनाय गोबां बर' लाइमोनफोरखौ जों नुनो मोननोसै आरो बेबायदिनो इउटुबार बायदि गेजेरजोंबो बिदिनो नोंनि जानाय थानाय नोंनि जानाय थानाय लाइफ स्टाइलखौनो देखायनायनि गेजजोंबो अनलाइननि गेजेरजों फेसबुक बा इउटुबनि गेजेरजों रां खामायनायखौ जों गोबां नुनो मोनसै आरो दानि जुगाव बेबायदिनो गोबां बर' सुबुंफोराबो अनलाइननि गेजेरजोंबो गोबां जौगाबोबाय दा बेबायदिनो बेफोरबायदिखौबो जोंनि बर' सुबुंफोरा जाय जाय हा माने आखायाव खामानि गैया होननानै सानना लायो बिसोरबो बेबायदि खामानियाव आवगायलांबाथाय मोजां जायो आरो बेफोरनि गेजेरजोंबो माने गोबां रां खामायनानै माने गावखौ एसे मिथिसारबो खालामनो हाबाय आरो रांबो मोननो हाबाय आरो बेबायदिनो आरो न'खर सालायलांनायखौबो जों नुनो मोनदों आजिखालाव अनलाइननि गेजेरजों
नंगौ
औ बेबायदिनो साख्रि साख्रिखौल' आरो गासैबो मोना नालाय फरायनाय फरायबानोथो गासिबो साख्रि सरखारि साख्रि मोनगोन बेबो नोङा बेनिखायनो माने साख्रिखौबो नागिरनायखौ दोनालासिनो आरो बेखौ साख्रिखौल' नेयालासिनो माने गाव गावबो माने बायदि बिजनेस बा फालांगि बायदिफोरावहाय आखाइ होनानै रांखौ खामायनो हायो आरो। नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नथां नोंगौ नोंगौ
औ नोंथां होमबा बेखिनियाव दोनथ'सै ना जों सा सावरानायखौ
नोंगौ नोंथां नोंथांखौ नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो इउनाव नों नोंथांजों सावरायनो मोनगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय